औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङ दा फ्रि नामा?
औ आङो दा ओरैनो दङ।
अ आङो नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि बागै जे सावरायनो हरदोंमोन दा नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ने?
हायो नोंथां आं दा ओरैनो दंथ'खायो सावरायनो हागोन दे।
औ बे जों जे बर'फोरनि औ जे बे आयदायानो जाहैबाय जे बर'फोरनि जे मोनसे ओ फोरबो बैसागु फोरबो दा बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां औ सावरायनो हागोन दे
औ बे बर'फोरनि जे बैसागु बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनोन नामा
हायो नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिब्ला आङो नोंथांनो बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनि बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गुबै गाहाय फोरबो जाय बैसागुआ जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बेखौ जोङो बैसाग दानाव फालिनाय जायो बैसागनि गिबि सानखौ जोङो बैसागु महरै फालिनाय जायो बे बैसागु फोरबो फालिनायाव बर' हारिनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि नेमखान्थि दङ बैफोर नेमखान्थिफोरखौ लानानै फालिनाय जायो जेराव बैसागुखौ गिबियाव फालिनाय होननानै बुङोब्ला
जागोन दे सैथ' दानि जोबथा खालारखौ ओ बे संक्रान्ति होनना बुङो नङा होमबा नोंथांं जे सं
होनो नोंथां मानो होनब्ला बियो बैसाग
संक्रान्तियाव जे ओ मोसौ मैसो जे गामिनि ओ जोबथा खालाराव माने जेखौ जों संक्रान्ति होननानै बुङो जे बेखौ ओ गामि
मैसोखौ होलांनानै थैनाय आरो बे हांगारजों थाव गुबैजों लगायनानै बिसोरनि मोदोमाव दाो फोननाय बेफोरो जोंनि मोनसे फोरबो माने कालचार होननाय नङाम नोंथां जे बर' गोदो गोदाय जे आजै आजौमोननि बेखायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो दा जोंनि जे फालिनाय जे बर'फोरनि दोरोङारि बैसागु फालिनाय दा जोंनि एरियाथिं जोंनि जायगाथिं माने सात दिन फालियो नोंथाङा नोंस सनिथिं माबायदि फालियो
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालियो नोंथां बैसागुखौ गासै स्नि सानहालागैसिम फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो बै स्नि सानहालागैसिम फालिनाय समाव गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बेखौ सैत्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरो नोंथाङा फोरमायखादों जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुङो बै संक्रान्ति खालि मोसौ बैसागु फालिनाय जायो बेनि उनाव बैसागनि गिबि सानखालि मानसि बैसागु जायखौ जों मानसि बैसागु होननानै बुङो बैसागुनि बैसाग दान गिबि सानखालि फालिनायनो आरो स्नि सानसिमहालागै सैमा बैसागु मा बैसागु दाउ बैसागु बेबायदिनो फालिनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो
नंगौ नोंथां
समाव
जे बो
समाव
दे जे जोंनि जे संक्रान्ति संक्रान्तियाव आरो मोनसे नेम्बार दं नङा होमबा नोंथाङो जे फुङावनो दुगैनानै जे दाउखा सिला नुनो मोनै जे जोंनि आजै आजौमोननि फोथायनाय बायदि जे रायदों बिलाइ लोखोना बिबार खाथ्रि बिबार जयैनो जे न'खनि लांगोनायाव बा दरखं हाबुरा मोखाङाव जे खानाय बेफोरखौ जों आजै आजौमोननिफ्रायनो नुबोयो होबाय थादों आरो दासिमबो सोलिबाय थादों दा नोंथाङा बिनि बागै माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा मानि थाखाय खायो आरो जे औ आरो जे मोसौ जे मैसोफोरखौ थुखै खांनायनि उनाव जे बि बिसोरनि मोदोमाव जे दागो फुननाय जायो बै दागोखौ मानि थाखाय फुननाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायो नोंथांनो नोंथाङा बुंदों मोसौ मैसोनाव दागो होनाय बेखौ मानि थाखाय दागो होनाय जायो बै दागो होनायखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय मोसौ मैसोखौ सैथ्रु सैथ्र' दाननि बै जोबथा खालि जोबथा सानखालि संक्रान्ति जायखौ मोसौ बैसागु होनो बैसाग सानखालि दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो आरो बै थुखैनो लांनाय थुखैखांनायनि उनावहाय बेनो बेखौहाय लाव फान्थावनि माला गानहोनानै दैमायाव थुखैनो लाङो आरो सबाय गोरान सारनानै होनाय जायो बेनि उनाव थाव गुबैजों हांगारजों लगायनाय बै जे हांगार बेखौहाय थालिर फस्लाजोंहाय मोसौनि बा मैसोनि मोदोमाव दागो होनाय जायो आरो बे दागो होनायनि जाहोनखौ जोङो मिथिनो मोनो बेखौ हाग्रायाव हगार हरोबा गांसो जानो थाखाय बै समाव हाग्रानि जिब जुनार एबा मोसाफोरा बेखौ नुनानै जाहाथे अरनो हाया बेनि थाखाय बै दागोखौ फुननाय जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जेब्ला मोसौआ न'आव फैफिनगोन सान हामनायनि सिगां एबा गलियाव फैफिनगोन बै समाव गोदान दिरुंजों बै मोसौ मैसोखौ खानाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फालिनाय जायोमोन थां
औ बे एखे आ रोखोमखौनो जे गोजौ आजै आजौमोनहा फालिबाय थानाय बेखौ थिग जोंनि गामियावबो बे एखे रोखोमैनो फालिबाय थानाय जायो। जे जोंहा आ सिगां मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु नि उनाव मानसि बैसागु मानसि बैसागुआ थिग बिदिनो जो गासिबो ज' ज'यैनो ओ उन्दै आ बोराय बुरि दा फुजा होखांनानै जोङो उन्दैफोरखौ उम मान बावना होनाय दा बिसोरो ओ जे मान बावखांनायनि उनाव जोङो गासैबो ज' ज'यैनो जोङो रंजानाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ खालामो नोंथांमोननाव? दा नोंसिोरनिथिं जे बेबायदि ओ बेबायदि जे फालिनाय जे मोसानाय मुसुरनाय दासिमबो नोंसिोरनि एरियायाव दङ नामा नोंथां?
दङ नोंथां मानोना बियो एंगारनो हानाय मोनसे एंगारनो हाथाव नङा बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय आरो बियो जेब्लायबो फालिजाबाय थागोन। बेयो जोंनि मोनसे आंगो गुबै जोंनि फोरबोनि फालिनाय बर'फोरनि दा बे समावहाय बर'फोरा बैसागु फालिनाय समाव माखासे बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा आगजु बेखौ दामनानै बैसागु फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो एबा फालियो। बै दामजुफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाख्रिं बेबायदिनो बे बर'फोरनि दोरोङारि दामजु बे दामजुखौ लानानै उन्दै उन्दै गथ'साफोरनिफ्राय लानानै बोराय बेन्थ' बैफोर गासैबो खौसेयै जयै गामियाव रंजा बाजायै बै बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ नोंथां जेरै जे बैसागु ओ मानस बैसा दा बावैनो जे फुजा होखांनानै जे उन्दैफोरखौ अननाय होनानै गिदिरफोरखौ मान बावनानै जे गोसो -
आ गावबागाव हान्जा बुरै बुरै नि हान्जा बोराय बोरायनि हान्जा उन्दै सिख्ला दैलोंफोरनि हान्जा गाव गावनि हान्जाफ्रा माने गानै जोमै जे बर'फोरनि जे दख'ना आ जोमग्रा गस्ला गाननानै आरो जे ओ दाउ बिबारनि जे खेरा बेखौ गाननानै जे गोसो होसार होसार मोसायो नङा होनबा नोंथां दा बे मोसानाया ओ जोंनि जे आ फैबाय थानाय जे आ दैज्लां बोथोर जे आ बिनि खामानि मावनायाव मुखुब जानांगौनि थाखाय जोंनि जे आ बै आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय साखा फारा जानानै थायो नोंथां। दा नोंसिनिथिंबो बेबायदि हानजा हान्जा लायै हान्जा मोसानाया सोलिबाय थायोना?
सोलियो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालियो आरो गुबैयै बै फालिनायाव आर'नाइ जायखौ जों बर'नि आर'नाइ आर'नाइ होननानै बुंङोब्ला गासैबो मिथियो आर'नाइ फालिखौ लानानै समायना रमायना गाननाय जोमनायजों फाहार हाजो आगरनि जोमग्रा लानायजों बै बैसागुखौ फालिनाय जायो। बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जे दिनैनि बे रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
दे।